औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां खोनादों अ। आदसा नोंथांजों आं बे समाव ओ दानदिसे सम ओ माखासे न'आव फिसिनाय जिब जुनारनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां।
आ बे समाव ओ जोङो माखासे न'आव फिसिनाय ओ जिब जुनार होनोब्ला जों जोंहा गोबां दङ नङा होमबा नोथां? अ जेरै जोङो दाउ दाउ अमा ओ मोसौ बोरमा सैमा मावजि बेफोर गासिबो ओ जिब जुनारावनो गोलैयो आरो दा आङो अमानि सो सोमोन्दै अमानि सोमोन्दै आं एसे बुंनोसै। नङा होमबा नोंथां? दा दा अमा होननानै बुङोब्ला जोङो ओ अमाखौ जोङो ओ गोबां माबायावनो मोननाय जायो आरो अमाखौ होनना बुङोबा। जोङो अमाखौ जानायबो जायो नङा होमबा? जोङो अमाखौ ओ फिसानिफ्राय जोङो फेदेरनानै ओ गिदिर खालामनानै जोङो बेखौ ओ जानायबो जायो आरो लोगोसे जोङो बेखौ जोङो बेदर हिसाबै जोङो फाननायबो जायो आरो। दा
औ
अमा फिसियोबा जोंहा मा मुलाम्फा दङ आं बेखौबो नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायनोसै नङा होनबा नोंथां?
औ नोंथां जिहेथु जोंहा गंफ्रोमबो बर'नो न'खरावनो जिहेतु अमाखौ नुनो मोननाय जायो। नङा होमबा नोंथां अमा फिनायखौ? थिग बेबायदिनो बै अमा फिसिनाया जे जोंखौ जोंनि बर' न'खरखौ माबादि हेफाजाब होयो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हा
औ हागोन नोंथां हागोन मानो होनोबा जोङो औ अमाखौ बे खौ जोङो ओ ओ फिसायाव बायनानै जोङो ओ जोङो बुन्दि अमा बायोबा जोङो जोंहा प्रफिटसिन जायो आरो नों थां मानो होनोबा जोङो गुदि अमाखौ जोङो बायोबा जोङो बे अमानिखौनो जोङो बारा गोबाव फिसिनो नङा द' मास बा सिनि। मासनि उनावनो जोङो बे अमाखौ जोङो बुन्दा होनानै बिनिफ्राय जोङो। मास मोननै बा मास मोनथामनि उनावनो जोङो बिनिफ्राय जोङो फिसा मोननाय जायो आरो अमाखौ। दा बे अमा फिसानिफ्रायनो जोङो गोबां रां खामायनो हायो आरो नोंथां। अ जेरै जोङो मासेयाव मायाव दामा आजिखालि थामरोजा ब्रै रोजा जाबाय नङा होमबानो। नोंथां
औ नोंथां जिहेथु जोंनिथिंजायबो अमा फिसा बायनो थांबा गोबां रां होनानै
औ नंगौ नोंथां दा नोंङो। अमा मासे फिसिनायाव जुदि नों ब्रै रोजायाव अमा मासे बायोबा बिदि बायोबा नोङो। से बोसोरावनो नोङो बेनिफ्राय नोङो दसनि दाइन गुन बा मोनोन आरो मानो होनना। बुङोबा नोङो अमा फिसाया जुदि बियो देरनानै फिसा जोनोम होयोबा खमावनो नोङो। दाइनथा फिसा मोनब्लाबो नोंहा। बिराद प्रफिट जायो आरो मानो होनबा जोङो बे फैसाजोंनो। गंसे न'खरखौ जोङो सालायनो हायो आरो। जायनि थाखाय जोंनो गंसे न'खर सालायनो गोबां रांनिबो आंखाल जायो नङा होनबा नोंथां। थिग बेबायदिनो जोङो न'आव फिसिनाय जिब जुनारजोंबो जोङो मानसि गावनि जिउखौ बा न'खरखौ जोङो सामलायलांनो हायो। आरो दा अमानि बेलायाव आं बे नि बुंबाय दा आङो दाउनि बेलायावबो आं ससे बुंनोसै नोंथां दाउखौबो जोङो ओरैबायदि फिनो हायो जे जोङो जेरै दाउ मासे जो बायनानै जोङो दाउ मासे जो दाउला मासे बायबानो जोङो गोबां एरहोनो हायो आरो जोङो जायनि थाखाय दाउखौ जोङो दाउनिफ्राय जोङो दाउ बिदैबो मोनो नङा होमबा। दाउ बिदैखौ फाननानैबो जोङो रां आरजिनो हायो आरो। आरो जुदि मासे मासे दाउआ जुदि ओरैनो फन्द्र' बिसथा दाावदै दैयो नङा होमबा नोंथां नोङो फन्द्र'था खौनो दाावदैखौ नों हमोबा बिनि जोङो फन्द्र'थाखौ जोङो खमावबो जोङो। दसथा बा बार'थाखौ जोङो प्रपारलि मोन होयो आरो जोङो माखासेया बिदिनो गला जायो नङा होमबा नोंथां। दा जोङो दसथा दाउ मोनबाबो जोङो। बिनि दाउ दसथानिफ्राय जोङो बेखौ जोङो फेदेर नानै जुदि जोङो गासिबो। बिमाबा दाउला बिदि दङबा जोङो जो जायोबा जों बेखौ बिमा। खौनो दोनबावदो नङा होनबा नोंथां ओमफ्राय जोङो दाउला दोनबा मा दाउला। माखासे फाननो हायो आरो बेजोंनो दाउनि दाउ मासे दाउलायानो जायो आरो बेजों नो जोङो गोबां दाउखौ एरहोनो हायो आरो मासे दाउलायानो।
औ नोंथाङां जिहेथु जोंहा फाननायनि अनगायैबो आलासि दुमला आलासि उलासि फैयोब्लाबो जोंहा बेदरखौ बायनो गोनां ज
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ। मानो होनोबा दाउआ जोंनि थाखायबो बिराद मोनसे मोजां आरो मानो होनबा जोङो आलासि दुलासिबा जोङो गुबुनाव जोङो। बेदर बायालासिनो जोङो बेखौनो बेदर हिसाबै जोङो होनो हायो आरो। औ दा नोंथाङाबो माखासे जिब जुनारनि सोमोन्दै एसे बुंनो हादों। औ नोंथां बुंदो।
जिहेथु जोंहा आलासि उलासि फैयोब्ला जोंहा बेबायदिनो दाउफोरखौ जोङो बुथारब्रबनानै जों आलासिफोरखो सोंनो हायो नङा ओमबा नोंथां एबा जाहो हरनो हायो।
दा जोङो मोसौनिहायबो जोङो बिराद प्रफिट मोनो नङा होमबा नोंथां? दा जोङो मोसौनिफ्राय मोसौआबोथ' न'आव फिसा जानाय माखासे मोनसे जुनार नालाय जोङो बिनिफ्रायबो जोङो मोसौनिफ्राय जोङो गाइखेर मोनलोङो नङा होमबा नोंथां आरो। जोङो मोस जोङो ओ दुब्लिफोराव जोङो हालौ एवोबो जोङो मोसौजोंनो हाले एवनानै जोङो आबाद मावो। औ नङा ओमबा नोंथां?
औ नोंथां जिहेथु जोंनि बर'फोरनि गंफ्रोमबो न'खरावनो गोदोआवहाय मोसौफोरखौ नुनो मोननाय जायोमोन नोंथां जि हिथु जोङो मोसौखौ बर'फोरा माइनाव हिसाबैसो फालियोमोन। नङा होमबा नोंथां जिहेथु जोङो मोसौनिफ्रायनो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो जोंनि जाहेथु न'खर सालायनायाव मोसौआबो गोबां बिहोमा होयोमोन। नङा होमबा नोंथां? जिहेथु आथिखाल जुगावसो जोङो बांद्राय नुनो मोनला। जिहेथु गोदोनि जुगाव बै मोसौफोरासो जोंखौ फोथांना लाखिदों। होननानै साननाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ आ आं बेखिनियाव मोनसे बाथ्राखौ बुंबावनोसै जोंहा न'आव फिसिनाय हिसाबै जोङो बोरमाबो दङ। बोरमानिफ्रायबो जोङो गोबां मुलाम्फा मोनो आरो नोंथां दा जोङो बोरमाखौ खौ जोङो माबोरै फिसिनांगौ जिहेथु बोरमायाबो मोनसे नआव फिसिनाय मोनसे जुनार हिसाबै सिदां बोरमानि सासे नोंथांनो फोरमायथि होनोसै नङा नोंथां? दा बोरमाखौ जोङो माबोरै फिनांगौ होनोमबा जोङो बोरमा फिसिनो थाखाय जोंहा बिराद गोरलै आरो सिम्पोल आरो जोंना जोङो बोरमाखौ जोङो जेब्ला जोङो नआव दोनोना नआव दोनोबा जोङो बोरमानि थाखाय मोनसे ओ बैसां बानायना होनांगौ आरो। जाहाथे बे बैसाङाव बोरमाया थायो आरो बोरमाया बैसाङाव थानाय आरो हायाव थानाय अनेक फाराग दङ नोंथां।
औ नोंथाङा जिथु जोङो हायाव दोनोब्ला बांसिन माब्लाबा माब्लाबा बेराम जानाबो थैनाय नुनो मोनो नङा हबा नोंथां जिहेथु बैफोर बेरामफोरनिफ्राय बारगनो थाखाय जोङो बैसांफोर बानायोबा मोजां
औ नंगौ औ नं नंगौ दा बेबो मोनसे नोंथां बोरमाया गाहायाव दोनोबा बारा देरा बेबायदि बाथ्राखौ जों खोनायो आरो। मानो होनबा जोङो बैसाङाव दोनोबा बोरमाया एसे मोदोम जायो एसे गोजौ जायो आरो बोरमाया माने हायाव थायोबा बोरमाया बांद्राय जोङो देरनायखौ नुवा आरो मानो होनबा बोरमायासोे खेफा खेफ्रि जायो माने दा बोरमानिफ्रायबो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो नङा होनोमबा नोंथां दा बोरमा मायाबो मोनसे बिराद बेसेन गोनां मोनसे जुनार आरो बेयो दानि जुगायाव नों बोरै मुवा बेदरखौ बायनो होनोबा ओ से केजियावनो दाइनजौ गुजौ रां नङा नोंथां दा जुदि नोंथाङा ओ बोरमाखौ जुदि नोङो खासि खालामनानै खासि खालामनानै माब्रैसो फिसिनो हायोबाबो नोंथां बियो बोसोरसे बा देर बोसोरनि उनाव बिराद मोजां दाम मोननाय जायो आरो बोरमाखौ दा बोरमायाबो जोंनि थाखाय नआव फिसिनाय मोनसे जुनाद बिराद मोजां बेबो मोनसे दा आरोबाव नोंथाङा ओ फिसिनाय जुनारनि बागै आरो माबाफोर बा नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन दे
ओरैनोथ जोंनिथिंजाय बे मोसौ बोरमा अमा बेखिनिखौनो फिसिनाय जायो आरो लोगोसे बेनि अनगायै आरो बै गोदान गोदान फैनाय जिथु दुलाबाथा बेखौबो फिसियोमोन नोंथां जिहेथु फिसा फिसा दाउ ओंखारदोंमोन ना गेजेरावहाय बै बिदैखौ दैहोनानै जों बिदैनि प्रडाक्सन खालामनाय जायो। जाय बिदैयाव गोबां बिबांनि प्रटिन थायो होननाय खोनानो मोनदोंमोन। बियो हाथाय बाजारफोरावबो जोबोद फाननो लाङोबा थाब थाब नाङोमोन।
औ नंगौ नोंथां नंगौ दा होनबा नोंथां। जोंङहा नआव फिसिनाय फाखासे जिब जुनार होनना बुङोबा जोङो बेफोरखौनो आरो जोङो नआव फिनाय जुनार होनोबा जोङो गुबुन गोबां दङ बेबायदिनो जोङो सेसा होनो जों सेसाखौबो नआव फिसिनो हायो नङा होमबा नोंथां। आरो माखासे जोङो माखासे जो हाग्रानि जुनार दङना बेखौबो जोङो फिसियो जेरै जोङो मैदेरखौबो जोङो नआव फियो सिनाय नुयो नङा होमबा नोंथां न'वाव फिनाय नुयो नुवा मोनदां थिग बिदिनो माने बिसेबां खि जिब जुनार दङ जोङो न'वाव फिसिनो हायो आरो दा नोंथां जोंना समाबो जाबाय जाबाय नोंथांनिफ्राय माखासे जिब जुनारनि सोमोन्दै मिथिनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां।
नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथां।